खोनादोंना नोंथाङा।
अखोनादों।
अ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहामहामलायनायखौ गिबि गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ।
जोङो मानसेयाव सावरायनो सानदों।
औ जोङो दा ओ बर'फोरनि माने थिननानै जानाय जोंनि आदारनि सायाव ओ सुंद'यै सावरायहनोसै खोमा ना।
औ सावरायजायो।
औ- ओ -दा नोंथाङानो सिगाङ बेखौ सुंद'यै बुंना होग्रोब्ला गाहाम जागोन ना।
थिनानै दोननाय थिनानै दोननाय जानाय मुवाया जाहैबाय ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय। एदि गारि मर। ओ सोलिबोनाय मोनसे गियान आरो। जोङो थिनानै ओ ना बेदर आरो मैगं थाइगंफोरखौ जायो जेरैहाय जोङो नाखौ ओ फोराननानै दोननाय बेदरखौ। फोराननानै दोननाय फोराननानै जानाय आरो बिदिनो माखासे मैगं थाइगंफोर दङ बेफोरखौ ओ ज' दोनथुमनानै जोङो जायो जेरैहाय नाखौहाय ओ जोङो। गुरनानै बा बायनानै लाबोनानै जोङो फोराननानै दोननानै। ओ नाफाम। नाफाम।
नाफाम बानायो र।
फोरखौबो बेदरफोरखौबो बिदिनोओ फोराननानै फोराननानै दोननाय जायो आरो जोङो मैगं थाइगंनिफ्रायबो माखासे बिदिनो माबानानै दोननाय थिनानै दोननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै मुला गुन्द्रु आरो गोबां मैगं थाइगंफोरखौनो बिदिनो दोननाय जायो आरो।
बिदि दोननानै जायोमोन आरो ना गोदो दाबो जायो दासिमबो जायो आरो औ। औ
नोंथाङा ओ नाफाम बानायनाय खान्थिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ ना ना औ नाफामानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा मुवा। बे नाफामखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बानायना जाबोदों ओ आ आथिखालावबो जागासिनो ओ बे नाफामा नाफामखौ जोङो ओ लाबो उम जेनेबा दैमा बिलिफोरनिफ्राय लाबोनानै बा बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै ओ फोरानना दोनो आरो फोराननायनि उनाव औ खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
अ एसे प्रब्लेम होदों। औ दाय बुंलाय?
नोंथाङा औ नाफामखौ माने जोंनि बर'फ्रा गोदो औ फोराननानै दोनोमोन गिबियावनो आरो बियो मोजां मोजाङै रानोब्लाथाय बेखौ ओ जोङो थास' बिसंफोर बा दुदालिफोरजों उम देनानै नाफामखौबो बे नाखौबो फोराननाय नाखौबो देफायोमोन आरो बे देफानानै जोङो बेखौ औवा हासुंफोराव बा अबावबा मोजां आइजें ओ बारनाङि बारहाबनो हायि आइजेंफोराव सोनानै दोननाय जायोमोन। बेबायदिनो जोङो नाफामफोरखौ बेखौ बानायनानै जायोमोन आरो औ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो औ खोनादों।
औ
ओ नोंथांमोननि जायगाथिं दासिमबो नाफाम बानायनायनि खान्थिया दङ नामा?
औ जोंनियावबो दङ दंनाया नाथाय बहुद खम जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ नोंथाङा नाफामखौ मा माजों संनानै जाफेरखो ओरैनो।
बुंनो थाङोब्ला नाफामखौ जोङो बिदिनो गाव गोजायैनो बानलु संख्रि पियास थाव होनानैहाय थेब थेब माने बिदै थेब थेब होनानैहाय
औ-औ
जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो बिलाहिफोरबो होनानै जायो।
बिलाहि आरो खायसेया थास' बिथरिफोरावबो होनानै जाहैनाय नुयोना। औ नाफाम होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोरा ओरैनो माने मोजां मोनखायो आरो जायहा नाफाम संदों बेहानो माने नाफामनि मोनसे मोदोमनायानो गोसारजोबो आरो गोजान जायगासिमबो बेवहाय जोंहा बयबो सोरहाबा नाफाम लांनो जोङो माने ओ नाफाम मोदोमनायनि माबाजोंनो मोदोमनायखौ मोननायजोंनो जोङो माने बिसा नाफाम संदों होननानै जों माने हमदांनो मिथिनो मोनो आरोना
आथिखालावथ' जोंहा नाफामखौ
औ
सिनायथि होनो थाखाय जि आइटेकबो मोननाय जाबाय। नोंथाङा जि आइटक मोननानै बे जि आइटेक मोननायखौ गहाय
औ।
माबायदियै गोग्गानाय मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जि आइ टेक नाबा मा जोंनि मोनसे जि आइटेकबो माने मोनसे जि आइ टेकबो मोनबाय नालाय ओ बेयो गुबुनफोरजोंबो मिथिजाबाय दिनै जोंनि हारिनि फारसेथिं हारिनि सिनायथिखौबो ओ होनो हाबाय जेरैबायदि नाफामा जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथि। बिदि होननानै जों गुबुनफोरजों मोनथिबाय। बेयाव जोंहा गोग्गानो हायो आरो जोंनि जानाय लोंनायफोराबोदि आथिखालाव मोनसे मुलुगावनो ओ गोसार लांनाय ओ जोंनि बर' आंनि सिनायथिखौ होदों बेफोरबायदि मोनसे औ मोनसे। गोसोआव गोग्गानाय सानथाया फै आरो आरो इयुनावबो जोङो बेफोरनि गेजेराव गेजेरजोंनो माने इयुन जोलैफोरनोबो मिथिहोनो हागोन आरो गुबुनफोरनो आरोबाव जोङो सासिन सिनै माने गोसार होनो हागोन बेखौ लानानै बे जि आइटेक मोननायायाव आंहा माने गोग्गानाया दं आरो। औ औ ओ दानिया जोंनि बर'फोरनि थिनानै जानाय मोनसे माखासे मुवाफोरा जेरैबायदि बारसि गि थायो नालाय बारसिगि बिबार उ मुला गुन्द्रु बेफोरबायदिनो नार्जि नोंथाङा नारजि ओंख्रि संनाय जोंनि थिनानै जानाय नारजि ओंख्रिखौ नारजिखौ माने जोङो माबोरै थिनानै दोनोमोन माबोरै खालामनानै दोननाय जायोमोन बेफोरनि सायाव बेनि सायाव सुंद'यै फोरमायब्ला फोरमायनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो।
नारजिखौ
गिबियै माने फाथोनि फ्राय बानायनाय जायो फाथो बिलाइनिफ्राय फाथो बिलाइखौ फोराननानैहाय जोङो नारजिनि महर होनाय जायो बिनिफ्राय बेखौ गोबावसिमहालागै जोंहा ओ संना जानो हानायनि मोनसे खाबु थायो।
औ औ
जेनेब्ला जोंना बर'फोरा बर'फोरनि मोनसे आं गोथार ओं फ्रि आरोना बेयो माने बयबो नारजि ओंख्रि होनोब्लाब बयबो मोजां मोनखाथारो।
अ आरो बेजों लोगोसे जोंहा औ माखासे जोंनि माबाफोरावबो बाहाय ना उम नेमखान्थिफोरावबो बेफोर खौ बाहायनाय जायो आरो औ
बायनायस
औ औ अ अ आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखायबो बेखौ‌ जोङो बाहायनाय जायोना नारजि अरगारलायनाय औ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
औ जोङो मोनथिनो मोनो जे जोंनि आ आजै आजौआ आबै आबौफोरनिफ्राय जोङो ओ मोनथिनो मोनो जे
औ अ
नारजिखौ गोदोहाय बिसोरो सङोब्लाथाय ओ सप्तास सेबा स्नि सानसिमहालागै बिसोरो संखा नाय ओंख्रिखौ जायो। होननानै मानो होनबा बिसोरो ओ बे नारजिखौ सेवा बेलेग ओंख्रि बायदि गुबुन ओंख्रिफोरबायदि नारजि ओंख्रिया सेव पवा होननानै बिसोरो ओ फोथायोमोन आरोखि
औ नंगौ। अ बेबायदिनो ओ जोंहा थिनानै दोननाय हिसाबै बारसिखि बिबारखौथ' नोंथाङा सिनायोना? औ बारसिखि बिबारखौ औ औ नंगौ। नोंथाङा बारसिखि बिबारजों अनलाखौ जाफेरबाय दा?
अ जाबाय जानायालाय नाथाय बुत गोबां खम जानाय जायो आरो
औ औ
बासिगि बिबारखौबो जोंनि जायगाफ्राव मोननो थांलाना
औ नंगौ बेखौबो जोंहा बर'फोरा थिनानै दोनोमोन, फोराननानै ना आरो बेखौ जोंहा गोथाङैबो बाथोन जायो आरो गोरानखौबो सिफ्लेनानैबो बाथोन जायो आरो जेराव जोंनि उदैफोरा साफा जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो मानोना गोखा नालाय औ
न बे
औ औ
भाजि खालामनानैहाय
औ नंगौ
नोंथांमोन थिं दा बे बिबारा ओ मोननो हायोना बे बिबार?
औ जोंनिखै दासिमबो बे बिबारा एफा एनै दं आरो गामिफोराव दङ उ
अ' दे होमब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा जोंना
दे नोंथां गोजोन्थों